हेल' हेलौ खोनायाखै
हा
मादै जाखो
नों राय्लायनायखौ जेबो खोनाफैयासै हेलौ हेलौ।
खोनाहैखोना माखो?
जेबबो खोनाफैया। आइऔ थाम्फैयाबो मासिग्राब जालाबायखोथाय। हेल' हेलौ खोनायाखै? मारै जाखो खोनाहैयाखै नामा नों?
सिखारो आरो उन्दुफिनो सिखारो आरो उन्दुफिनो मेखुरैया। सोर आखिनायखौ लानानै दोनफैलाबायखो?
गिलु बालुसोहाय।
गावहा बावसो आखिफैदों आरो।
या दा बन्द' खालामखा।
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ।
मिमि ओइ साला मन्थुलि साला मन्थुलि सिखारनो रोङै दासिमबो मन्थुलि।
ओइ साला मिनथुलि मा दासिमबो सिखारनो रोंलायै जाखो नों मिनथुलि। ओइ मिनथुलि। मिनथुलि हाजेव।
हेलौ
खोनाफैया आंनाव जेबो।
ओमफाय जेबो खोनाया‌ आरो
ए ए ए फिसा फिसा खोना थांथारबा
बिदिल खोनायो बिदिल खोनाखायो आंबो दासो थाल मोनदों मिथिबाय
स्पिकारबो गैया नालाय
ओम
खय मिनिट जाखो
आट मिनिटलसो
आद नय दस दुइ मिनिद लसै दस मिनिट लखामोन ना
औ दसमिनितल
र खानाय फुगारगोरनां बिदिनो
इस मिनथुलिया
होहो हो
मिनथुलिया होनदां
फाग्लि खोनायाखैसो सानदों आं मोनथिबाय नोंनियाव खोनाफैयो आंनिखौ खोना हैया सो सानदां आङो दाना मेसेजखौबो मेसेजानो फैया हाबथारनानै वात्सबाव मानो रिप्लाय हरदो साननानै हाबथानानैनानै वात्सबाव नायबाय होमबासो दंजुबो मेसेजानो
मावजि उन्दुगासिनो दहाय फुंफायनो उन्दुदों दाबो सिखारा
मिनिनानै थैनिसैमोन आं मिथिबाइ हारसिं नो
मा होनदों
हारसिं मिनिनानै थैनोसैमोनलां
दासिमबो सिखारा अलसेयासो मावजियानो ओंखाम जाखांनायनिफ्रायनो उन्दुदों फुंनिफायनो
सैमासो सानदों आङो
हो
सैमा फिसासो सानदांं
खोनाफैबावलासो आङो
नों बेबायदि नाम गाबज्रिनायखाय सैमा फिसासो सानदां
ए ओहो मावजिसो उन्दुगासिनो बिसिनायाव बे नोंसोर दाखालि मिथाइ जि होलांनाय मावजि गोरलै लैया
ए बिनो देरबाय एसे
मिनिसो नाम मुसिया
मा सानना मिनथुलि होनलाबायखो नोंलाय
नय मिनिट फरति वान खानायाखि रानबावगोनहाय बे दासो
फांखायाव था स्पिकारबो गैया माबो गैया बोरैबाथारहाय स्पिकारबो गैया बोर माबो गैया बोरैबाथार
आयु खोनासंथाबथारबासो खोनाहां खोनाहां खोनायो
आंबो मा आवाज फैदिया साना जि खोनासंदों
ए दस मिनिट बारबायथ' थुइना
जासिगोनदां और आं दानहर नायनोसै दे
औ औ